हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनायाखै ना
खोनादों
हेल'
हेलौ खोनादों। हेल'
आङो नोंथांनि सायाव मोनसे टपिकनि सायाव सोंनो सानदों बे टपिकआनो जाबाय बैसागो नोंथांमोननिथि बैसागोखौ माबादि फालिनाय जायो बेखौ बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ
हेल'
बुंजागोन हेलौ।
अ दे नोंथाङा बैसागोनि बागै नोंसोरनिथिं।
आंना बैसागुआव से थारिखाव मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो ओमफ्राय नैथि बैसागुआव मानसि बैसागो आबै आबौ मादै आयंमोनखौ खुलुमनो मान लायो। बोर बोर लायो बिदिनो आरो थामथि साननिफ्राय मोसानायखौ स्टार्ट खालामनाय जायो
अ नोंथाङा होमबा बैसागोनि बागै आंनो आंनो आंनियाव मायबाफोर सोंथि सोंनो दोङोबा सोंजागोन
बैसागुआव नों मा मा गामि मा मा
क्लियार फैयाखै आवासा। खोनायाखै?
खोनादों हेल'
अ नोंथाङा कुइसनखौ मोजाङै बुंफिनलाय
नोंथां नोंथांमोननियाव बैसागु मोसा थायोब्ला माबायदि खुंनाय जायो माने।
अ अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं आं बुंनि। हेल'
हेल'
अ बैसागोखौ जोंनिथिंथ' गाजा गोमजा खुंनाय जायो बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे आरजाथाव एबा फालिथायाइ फोरबो बैसागोजों बयबो ज' ज' जालायनानै। बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै जमा जाना मोसानाय जायो बे बैसागुआ जों देलाय मालायै दख'ना दख'ना आरि जोमग्रा गोदान लानाय गासैबो बे बैसागुखौ जोङो माइरं मागिनाय जायो बे बैसागो बोथोर सफै फैनाय लोगो लोगो बैसागुआव दंफां लाइफांफोराव बायदिसिना बिदा बिलाइ गोथां गोरलै खिलिनाय जायो आरो बे बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। होनोब्ला ओरैनोथ' जों बैसागोखौ गासैथिंबो फालिनाय जायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ना?
औ
हेल'
हेल'
हेल' अ बैसागोखौ जोंनिथि जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो ओमफाय गुबुननि न'खर न'खर एबा खाथि खाला ओनसोलफोराव मोसानाय जायो आरो बे बैसागोखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे फांसनफोराव गुबुनफोरनि रोंगौथिफोरखौ नायनो थाखाय बायदिसिना बायदिसिना रोजाबनाय मोसानाय बायदिसिना नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर ब हेलौ
हेलौ खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ
औ नोंथाङा ओ नों नोंथाङा बैसागो फोरबोखौ ओ जोंनि थाखाय गोनांथार होनना सानो ना साना?
बैसागुआ जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर गोनांथार बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि जोबोर देरसिन बयनिख्रुयबो देरसिन फोरबो बेखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोनाय जादों दाबो खुंगासिनो दङ माबा सोंथि दंबोयो आरो हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना?
हेलौ औ नोंथाङा आंनि सायाव बैसागोनि बागै माबाफोर सोंथि खालामबा सोंजागोन
बैसागुनि स्नि साननि उनाव ओ माबाफोर मैगंफोर जायो नामा?
जोंनिखि ओ बैसागो बोथोराव ओ बैसागोनि ओ खान ओ बैसागोआव ओ बैसागोआव जोङो ओ ओ सेजौ सेजौ स्नि थामहिनबा जोङो गोखा गोखै मैगं खारथिंनानै जानाय जायो बेयाव खुंखा दिंखिया जि मोनो बेखौनो ओ जायखिजाया जानाय जायो आरो बे मैगंफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जेन। बिदि मैगं खांनानै जायोब्ला जोंनियाव जेन बेमारा जेन थाबनो सोमजिया बेनि थाखाय जोङो ओ बेफोर मैगंफोरखौ जानाय जायो आरो बि बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार फोरबो होननानै जों सानो आरो बे बैसागोनि ओ नैथि सानाव मोसौ थुखैनाय जायो ओ बे मोसौफोरखौ ओ खाराय मोसौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना मुवा बेसादफोर बुथुमनाय जायो। जेरै फान्थाव बायदिसिना हालदै बायदिफोरबो लानाय जायो बिजों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ हैनो थांनायाव थारायजों बुनाय जायो।
मोसौ थुखैनायनि बागै माबाफोर मेथाइफोर दङ
खोनायाखै
बैसागुआव थुखैनाय माबाफोर खुगा मेथाइ दं
अ अ अ बैसागोखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोयो जे ओ मोसौ बैसागोनि मोसौ थुखैनायाव जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय थाओ बिदिनो बे ओ मेथाइआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थायो जेरै बि ओ ओम गायदा बेफोरबायाददि जानाङा होननानै आरो बे मेथाइआ दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ आथिखालाव जों नुनो मोनोदि ओ बैसागोआ गासैनिबो थाखा ओ जोबोद फालिजाथाव आरो बर'फोरा गासैबो बैसागोखौ फालिनाय जायो ओ। ल' नङा गासैबो ओ फालियो आरो ओ बैसागोआ जोंनि थाखाय मोनसे रंजा बाजा एबा गोदान बोसोरखौ ओ लोब्बा लाखिनानै जों बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै हेगारहरो आरो बे जों बैसागु मोसानायाव ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो खाथि खालानि जायगा ओनसोलफोराव न' न' हाबनानै मोसा गालांनाय जायो आरो मोसा आबै आबौ गासैबो ओ आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै हानजा हानजा मोसानाय जायो थिग बेबादिनो बैसागुखौ गासैबो खौसे जानानै फालिनांगौ आरो नोंथाङा ओ नों नोंथाङा बि बैसागिनि बागै उम माबाफोर मिथ - मिथिबावो नामा बुंजागोन हालौ
औ खोनादों
अ नोंथाङा बैसागोन बागै माबाफोर ओ बुं-बुंथिनो दंबावोबा बुंथिजागोन आरो सोंनो गोसोबा सोंजाबावगोन हेलौ
बैसागुआव हार बैसागुआव हारिनि माबा ड्रेस गाननाय दङ
खोनायाखै
बैसागुआव गाननायफोस नोस गाननाय सिनायथि ड्रेस दं खसाब
अ औ बैसागुआव जोंनिखै ओ जोंनि ओनसोलावथ' बैसागुआव गोमो दख'ना आरो ओ फास्रा गोजा आरो गस्ला गोजा गाननाय जायो आरो बेजों लोगोसे अ बे मोसारायज जों लोगोसे जोङो देलायनाय जायो आरो खानायफोराव बायदिस ना गोजजा बिबार जायखिजाया बिबार थुनाय जायो आरो लोगोसेनो जों बैसागो मोसानायजों लोगोसे जोङो ओ औवानि रायदोंजों बानाय औवाजों बानायनाय थरखा आरो बिदिनो गोबां दामजुफोर लायो जेरै- खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, बि लानाय जायो आरो बै ओ जोङो लोगोफोर हानजा हान्जा बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो
बेखौ लाथारनांगौ होननानै मानिनाय दङ
औ
हेलौ
ओ नोंथाङा आरोबाव नोंथांखौ मोनसे कुइसन खामनि आङो नों अ नोंथाङा आं बैसागुखौ नोङो ओ गासिबो फालियो होनना फो फोथायोना फैथायाया बेनि बागै एसे फोरमायना होलाय।
खोनासै
ओ बैसागुखौ गासैबो बर'फोरानो फालियोना बेनि ओ फालियो होनना नोंथाङा मिथिना मिथिया आरो बिनि बागै ओ मोननैसो बिदिनो ओम फोरमायना होलाय
औ थारैनो बर'फोरा बैसागु खौ फालिथारनांगौ मानो होनोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबो आबै आजौमोना बैसागुखौ फालिबोदों आरो जों दा फालिनांथारगौ होननानै आं मोन थियो बे बैसागु फोरबोआव बायदिसिना मेथाइजों गान खनना मोसानाय जायो
औ औ
गोमो दख'ना गोज्जा फालि
औ औ फोथायो
हौवासाफोरना गामसा गोथां आरो आर'नाइ फालि आरो जायखिजाया गस्ला खसाब गाननानै मोसानाय जायो आबैया आबै आबौ दारा मादै आगै आ आगै आदा फंबाय बिनानाव जों ज' जानानै मोसायो बर'फ्रा।
माबाफोर सोंथि खालामनोबा खालामजागोन हेल' औ
हेल'
हेलौ
हेलौ खोनादोंना
बैसागुनि‌ बागै आंनाव माबा अ नों नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंथि सोंनो दोंंबावो हेलौ हेलौ हेल' औ खोनायाखै। नोंथाङा बैसागोनि बागै माबाफोर सोंथि सोंनो दंबावो नामा बे समाव हेलौ
हेलौ
हेलौ